हेलौ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिनाय थाबाय।
औ आं नोंथांजों ओ ओ दान्दिसे सम सावरायनो सान-सानदोंमोन बर'हारिनि जा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ थारैनो ओ बर'फोरनि गेजेराव गोबां जोङो ओ ओंख्रिफोर जानायखौ नुबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो जों मोनजा बोगासिनोबो। बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया ओ अनला ओंख्रि। अनला ओं बर'नि गोबां गोथाव मोनसे ओंख्रि नङा होमबा? नोंथां आरो बर'हारिनि जा फोरबो बिजिंजों नांजाबनानै थानाय बे अनला ओंख्रिया। बेनिखायनो औ बेनिखायनो नोंथाङा जा अनला ओंख्रि बेनि सोमोन्दै बेखौ माबोरै साहाय संनाय जायो बा मा मा बेयाव होदेरनाय जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अनला खारै होननानै बुङोबा जोंहा बेयो सरासनस्रायै गोथां मैगङाव गोलैया। बे अनला खारैया जोंना जों जायखौ ओंखाम हिसाबै माइरंनिफ्राय मोनो। बे माइरंखौनो जोङो ओंख्रियावबा ओंख्रियाव सोलायहोयो आरो माने। जों सिगाङाव जाय माइरंखौ जों ओंखाम जायो बे माइरंखौनो माने जोंहा सोमनानै दोनग्रोयो सिगां दसे सम सोमनायनि उनाव जेब्ला बेयो गुरै जायो बेखौ जोङो उलार गाहेनाव जोङो देयो। देनानै गुन्दै खालामनाय जायो। बे गुन्दैखौनो जोङो माने सारायाव होनानै दैयाव होनानै जों बेखौ ओंख्रि महराव बानायजा बानायनाय जायो बेखौ आरो बेयाव जोंहा माखासे जोंहा होनो गोनांबो थायो ओंख्रि हिसाबै। जा जोंना गुबुन गुबुन होनाय थायो जेरैहाय जोङो अनलाजों जोंहा बरनि नेम बायदियैब्ला जोंहा अनलाजों दाउ जायो। दा अनलाजों दाव होननाय लोगो लोगो जोंहा अनलाजों दाव बेदरा थाखाबाय दा बेनिफ्राय बेयाव जोंहा माखासे मस्ला मस्लि बो होदेरनांगौ जायो बेयाव जोंहा जों जाय खौ बरनि दुन्दिया राजा होननानै बुङो। बे जाबाय जोंहा ओरैनो खासिथाराबो होनना बुङो बेखौ। बरनि दुन्दिया राजा। बेखौ होनाय जायो लोगोसेनो जोंहा बेयाव जोंहा बेयाव गोबांथा अनला खारैया मोनसेल जाया दै जोंना गोबांथा जायो नालाय जोंहा बेयाव अनला फाख्रिबो जुदि जों बानायनो गोनांबा बेयाव जोङो जों लाइ होनना बुङो जोंखौ लाइ लाफा। जेरै जों लाइफ खौबो जों खानानै बेखौ होदेरोबा बे जाबाय जोंनि अनला फाख्रि दा बेबायदिनो जोङो दाउजों अनला फाख ख्रि जायोब्ला जों लाइआ खौबो नांगोन दा बेबायदिनो जोङो मस्ला हिसाबै दुनन्दिया राजाखौ नांबाय बरनि दुनन्दिया राजा। दा बेबायदिनो माखासे जाब ब्रां हाइजें बायदि मस्ला बेबायदिनो जों जेखौ ओंख्रियाव होयो बेफोर खौनो जों बेयावबो होनाय जायो दा बेबायदिनो संनानै जोंहा बेखौ दैयाव होनानै संनानै बे मोनसे ओंख्रि महराव जाबोयो आरो। बेखौनो जोङो माने अनला खारै होनना बुंनाय जायो दा अनला खारैया सोंना बेल' नङा आरो अनला फाख्रिनि आलादा जोङो अनलाखौ जों जायखौ होनना बुङो औवा गोजा बे औवा गोजादावबो जोङो औवा गाजाजोंबो जोङो अनलाखौ संनाय जायो बेजोंबो जोङो बेदर होफानानै संनो हायो बे खौबो बेदर गैयालासिनोबो संनो हायो दा बेखायनो अनला खारैखौ जोङो मोननै मोनथाम महरावबो जाहैनाय जायो आरो। अनलाजों सयाबिन अनलाजों औवा गोजा अनला फाख्रि अ अनलाजों दाउल' बेबायदिबो जों जानो हायो। आरो अनला गोजाबो जो-जों जानो हायो। थिग बेबादिनो जों अनलाखौ ओंख्रि बेबायदिनो मोननै मोनथाम महराव ओंख्रि बानायनानै जानाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ।
दा बै आङो नोंथांनावबो मोनसे बर'नि जानायखौ सोंनो सानदों। जे जोंहा बर'नि मोनसे गोदोनि फ्रा बिखायनो मोनसे बे खाजा बेबो मोनसे बर'नि खाजा बेखौ जों आथिखालावबो जोङो गिदिर गिदिर मोनसे बर'नि हटेल बायदियावबो जों नुनो मोनो जायखो जोङो नार्जि बे नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेखौ आं मिथिनो लुगैदो
नंगौ नंगौ जा नारजि ओंख्रि ओ जों बेखौ बर'फोरनि न'खर न'खर मोननायजों लोगोसे आरो बेखौ जोङो गोबां फोरबो ओ जाय जेरै कास बेफोरबायदियावबो ओ जों बेजों ओ फोरबोखौ खुंलांनाय जों नुनो मोनबोदों।
औ औ।
औ बिनि गेजेरावनो जोङो ओ अनला खारै ओ जा उम नारजि नारजिखौ जोङो ओ आं ओरैनोथ' बर'नि ओंख्रि हिसाबै ओ जोबोर गोथाव मोनो जा नारजिजों अमा बेदर। बेखौ आं जोबोर जानानै जोबोर गोथाव मोनो बेखौ ओ संनायखौथ' आङो ओ माबोरै सङो एखौ एसेबां मिथिया नाथाय ओ खास बेफोरबायदि गोबां खर्म' बेफोराव जो आं मोनजाबोदों। नोंथाङा बे नार्जि अमा खौ माबोरै सङो ओ बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां? जाहाथे आङो इयुनाव बेखौ आङो गावनिनो आखाइजों ओ संनानै जे जानो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा जे एसे रोंगौ आंनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दा जोङो नारजि ओंख्रिखौ जोङो सङोब्ला जों सिगाङावनो जोंहा बेखौ थावदो संनाय जाया बेखौ जोङो बर'नि मोनसे बे मोनसे थाव आरो बेबो जोंनि बर'निनो मोन से थाव। बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेखौ जों बु होनना बुङो खारै दा बै खारैजों बेख खौ नारजिखौ संनाय जायो आरो दा नारजिखो संनायावथ आंबो बेसे एसेबां एक्सपारेन्स गैया दा मिथिनाय हिसाबै आं बेखिनिखौल बुंनो हागोन नारजिनि बागै दा नार्जिखो जोङो खारैजों संनाय जायो आरो बेखौ जोङो बेदरजों संनाय जायो दा बेयाव जोंहा सिगांदाथ जों बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो दा एवफ्रामनायनि उनाव जोङो नारजि खो जों रुयो रुनानै सारायाव गोदौहोग्रोयो दान्दिसे सम बेनि उनाव जोंहा खारै होनाय जायो बेयाव नारजियाव खारै होनानै बेयाव जे ब्ला बे खारै होनानै जेब्ला बे खारै मो जोंनि नार्जारियाथ मोनसे बिलाइसो नङा होमबा? गोथां मैगंनिफ्राय फाथोनिफ्राय नारजियाव सोलायो बे नारजिखौ गोरान नारजिखौ जोङो सिगां इसेमाना गेब्लेहोनानै लाग्रोनाय जायो दा बेखौ गेब्लेहोनायनि उनाव जाय बेदरखौ जों एवफ्रामदोंमोन बेखौ बेयाव होनानै बेखौ गोबौ सम मोनहोनाय जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ जोङो थाब बोखांनाय जाया गोबाव सम मोनहोनाय जायो आरो बे ओंख्रिया जोंना इसे खास्रि एबा गोखा बेखौनो बरआ बांसिन साब साबसिन गोथाव मोनो आरो जोङो नारजिखो बेबायदिनो गोबाव सम मोनहानै बेखौ जोङो गोखा मोनसे जोंनि गो-गोथाव आरो गोखा ओंख्रि हिसाबै जों मानिनाय जायो आरो बे खौ बेखौनो बरफोरा जोबोद जोंनि मोनसे फेभ्रेट ओंख्रिबो मानिनानै लायो आरो दा नारजि संनायनि बेलायाव अ आं नोंथांनो बेखिनिखौलसो फोरमायनो हागोन आरो दा बेबायदिनो नोंथांनाव माबाफोर मैगंनि बागै रोंगौथि दंबावो नामा?
न नंगौ नंगौ बरफोरनि गेजेराव आरो मोनसेबाव ओ बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे ओंख्रै ओ बेनि मुङानो जाहैबाय जोंनिया सबायजों साम नोंथाङा बे सबायजों साम ओंख्रिखौ माब्लाबा मोनजा फेरदोंना नोंथां औ थारैनो बे जोबोरैनो गो थाव जायो आङो बेखौ माबोरै संनाय जायो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना नोंथां? जोंनिया गिबियावनो बे जा सबायजों साम ओंख्रि बेखौ संनो थाखाय जोङो ओ साम नांगोन जायखौ जोङो हाथाइ ओ हाथाइ बाजार एबा फुख्रि दैमा दंगफोरनिफ्राय जों मोननो हायो सामआबो औ गोबां जथनि मो मोदलोङो जेरै लादाय, साम' दानाय आरो साम' सु बेफोरबायदिनो गोबां सा सामु जों नुनो मोनो आरो
औ।
जोङो गिबियावनो साम'खौ खनना एबा बायना लाबानै जोङो दैयाव हरसेनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो जाहाथे जा बिजानु एबा जा बाला अन्थाइ बे जानानै लायो बेखौ जाहाथे बेयो खिगारो आरो। बेनि थाखाय जोङो हरसे बेखौ सोमना दोननाय जायो दैयाव बेनिफ्राय जोङो ओ फुङाव बेखौ बोखांनानै जा बेनि दाखोन सामोननि बेखौ जोङो फिनजों एरख'नानै गारनाय जायो आरो। बेनिफ्राय-' बेनिफ्राय बेनि ओ जा खिबु बेखौ जोङो दानस'नाय जायो बेनिफ्राय दानस'नानै जों बेखौ मोजाङैनो ओ सान्द्रिफोराव एबा दालाफोराव लानानै आरोब फिन खनसेबआव बेखौ जों मोजाङै सुना लानाय जायो। बेनिफ्राय जों बेखौ एवफ्रामनायबो जायो आरो मोजाङै जाहाथे ओ जोङो बेखौ गोथां एबा मोनालासिनो थायि बिदिबो मोनजायो मोना मोनि मोनजायो बेनि थाखाय जों इखौ मोजाङै एवफ्रामना लानाय जायो आरो। बेराफारसेखि जों बेख सबाय जों संगोन नालाय बेनिफ्राय सबायखौबो जोङो हुख्रेमनानै लानाय जायो। बिनिफाय जों बेखौ सबायखौ ओ खान्थायाव एबा सारायाव होनानै जोङो बेखौ ओ दै एसे होनानै खारै एसे होनानै जोङो मोजाङै ओ रुइजासिम माने बेखौ जोङो फोमोननाय जायो आरो रुइहोनाय जायो। बिनि उनाव जोङो ओ साम'खौबो बेयाव होनानै जा जोंनि लकेलावनो मोननाय गंगार थुन्दिया ओग ओ गोबां मस्ला मस्लि बेयाव होनाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय गोबां स गोबाव सम बेखौ ग्लब ग्लब गोदौनो होनानै ओ एरबाय थानाय जायो आरो बेनि उनाव
औ औ।
थिग ओ ब्रैजिसो मिनिटनि उनाव बेखौ जों खांनो हानाय आरो जानो हानाय जानानै फैयो आरो।
औ औ।
फोरनि गेजेराव बेफोरबायदिनो खारै ओ नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथांजों रायलनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय गोजोनथों नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ